खोनादोंना नोंथां
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ओ माबोरै दं नोंथाङा
आं मोजाङैनो दंमोन
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना? अ मोजाङै दङ आ नोंथां अ जोङो ओ नोंथांजों जोंनि जानायनि सायावनो माखासे ओ बाथ्रा सावरायनो सानदों अ दा नों नोंथाङा ओ जायनिखि ओ जिउ गोनां ओ आरो जुनार मुंबो मोननाय बैफोरनि माखासे जानायनि मुंफोर मखनो हागोन नामा नोंथाङा
मुं
औ औ मुं मखग्रोनो हागोन
अ हागोन नोंथां ओ जिउ गोनांबा जिउ गोनां जाग्रा आदारनि मुं बुङोब्ला जों ना बा जोंनिया अमाखौबो जों जायो अमा दाउ ओ बैफोरनो
औ
मोनथामखौ बुंनो हायो
औ नोथां दा नोंथाङा अमानि बेलायावहाय ओ मोजाङै बेखेवनानै फोरमायनो हागोनना आंनिसिम खोनादों ना नोंथाङा?
औ
हेलौ औ नोंथां।
औ नों
अमानि सायाव आदा। अ जागोन। ओ अमाखौथ' ओ गोदो गोदाय अमा थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आ फिसिबोदों जानो थाखाय। माबेबा मोनसे ओ बेखौ ज'यैनो जानो थाखाय फिसिबोदों। मोनफ्रोमबो बर'नि न' न'खराव ओ अमा थायो होननानै बुंनो हायो। ओ अमाखौ बर' आइजोफोरा ओम न'नि माइ न'नि माइ फिसिनायखौ जों नुबाय आरो बेनि अनगायैबो मा माब्लाबा समाव अमाखौ ओ गुन्दैनि अनगायैबो थास' बिफांनि बिलाइफोरखौ रुफानाय बा माइरं रु फानानै आदार होनानै बर' आइजोफ्रा फेदेरो आरो जेब्लानो द' दान बा स्नि अब्ला मासे अमाखौ ओ बुथारनानै जानाय आ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव अमा बेदर खौ बायदि रोखोमै संनानै जानाय ओ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां
बेखौ फ्राय जों जायो आरो फोराननानैबो जानाय जोंनि ओनसो गोलाव हुदा दं नोंथां आथि खालावथ' अमा बेदरखौ ओ आसारबो खालामनानै जानाय नुनो मोनसै नों थां आरो ओ जोंनि बर' समाजनि गेजेरावथ' ओ अमा गैयाब्ला मोनफ्रोमबो फोरबो हमनानै ला ओ हाबा भस ओ दै सारनायनो ओ जायखिजाया बर'नि ओ फोरबोफोरावनो अमा बेदर नङाब्ला ओ मोनसे फोरबोआ जानानै थाङा। होननानै ओ बुंनो हायो नोंथां ओ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ना ना ओ नाखौ माबोरै हमो ओ हमनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन जोंनियावथ' जोङो दा ना बुंनो थाङोब्ला जोङो दा नाया जों फिसिनायबो थायो आरो गुबुन जोंनि ओ मिथिंगाजों थानाय बा जोंनि बाहेरा फिसियै नाफोरबो मोननाय जायो। दा बेयावहाय जोङो न'आवनो फिसिनायनि सायाव बुंनोसै। दा न'आव फिसिखानाया जोङो हमनो थाखाय जाहा गोरलैबो जायो। आरो जोङो ना फिसिनो थाखाय जोंहा खरसेबा जोंहा हाखरनि गोनांथि जायो।
नंगौ नोंथां हाखर बा फख्रिनि गोनांथि जायो।
गोनांथि जायो दा बेवहाय जोंहा ना फिसिनाय आरो ना हमनायाव गोबां रोखोमनि आदब खायदा थायो। आरो नाखौ जोङो फिसिनानै लायोब्ला जोंहा गोरलैसिन जायो ना खौ हमनायाव जेरैहाय जोंहा दा बेयावहाय आङो ओ मोनसे आइजेंनि सोमोन्दै बुंनोसै ना हमनाय आइजेंनि दा जेयावनो जोंहा दा जोंहा बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनियावहाय फुख्रियाव फिसिनाय नाखौ हमनो थाखाय आस्रा जे। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ, औ। जेजों जोंहा बांसिनै ना हमनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ ना जेसेबां फुख्रि गोदोर जागोन एसेबांनो जोंहा ना हमनायनि आइजेंआ गोदोर जानांगोन। दा बेवहाय औ। नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ आउटार होननायखौ। जायखौ जोङो ओ जोबोर गोदोर-गोदोर ना हमनायाव बाहायनाय जायो आरो जोंहा बुरजा बिबांनि ना नांगौ जायोब्ला बेखौ बाहायनाय जायो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा माख खासे दोरोङारि आगजुफोर दङ जायखौ जों ना हमनायाव बाहायनाय जायो जेरै जेक खाइ खबाय सेन खखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोंहा बैफोर आगजुफोरखौ ओ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां। अ। नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ मा-मा आयदायै बा मा-मा रोखोमै संनानै जायो नोंथाङा आ नोंथांनि मिथिनायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनियावथ' दा बांसिनानो मोननै रोखोमै संनाय जायो मोनसेया फ्राय आरो मोनसेया जायखौ बुङो जोङो ग्रेभि। ओ जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मैगं-मैगंखौ ग्रेभिखौ जानायखौबो नुयो आरो फ्राय जानायखौबो नुयो मोननैखौबो।
बिदिब्ला नोंथांमोननि बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव नाखौ मेनानै जानाय बा बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोना नामा?
औ बाथोन देनाय खौबो बेखौथ' आं बावदोंसो बेखौबो जोङो जायो जेब्लानोखि जोंनिया दैज्लांनि सम फैयोना बै समावहाय जोङो माखासे ओ न'आव फिसियै ना मोननाय जायो जायखौ जोङो दैमा दैसा दंग'निफ्राय हमनानै लाबोन नाय जायो बैखौ जोङो बांसिनानो मेनानै जानायखौ नुयो आरो आरो मेनानै जायोब्ला जोंनि ओ जानाय आदारा बांसिन खहाबो होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो आं गावखौनो फोरमान होनो हायो।
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
आ नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजोफोरनि अनगायै हौवाफोरा ना हमनायखौ नुवा नामा नोंथां
नुयो नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दा दिनैनि समाव गोदोनि समावथ' बुङोब्ला गोदोनि समाव बांसिन आइजो माहारियानो ना हमनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समावथ' बांसिनानो हौवा माहारियासो गोसो होसिनायखौ नुनो मोनो ना हमनायखौ औ औ नोंथां
बिदिब्ला आंनिफ्राय मोनसे कुइसनबाव नोंथां मोनफ्रोम बर' न'खराव फुख्रि थायोब्ला न'खरखौ फोथांनो थाखाय ना फिसिनाय ना फिसिनाय आदबाबो मोनसे गोनांथार राहा बा हाबाफारि होननानै साननो हायो ना हाया नों
औ हायो नोंथां हायो मानो होनोब्ला जोंहा ना फिनाय ना फिसिनायनि अनगायैबो ना फिसिनायजों जोंहा जोंनि न'खरखौ मोजां मोजां लामाथिंबा जोंनि न'खरखौ फसंथान लाखिनायाव मोनसे हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनो जायनि जायगायाव जोङो ना फिसिनानै जोङो रां खावरिबिथिंआवबो जोंमुलामफा जायो लोगोसे जोंनिजानायाबो आबुं महरलायो
बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव नाखौ मा माबोरै हमो
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
ओ जोंनि ओनसोलाव नाखौ ओ मोननै रोखोमै बा मोननै आदबजों मैहुर खालामनाय बा ना हमनाय आदबखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
सा मोनसेया जाबाय आ हारसिङै बा हारसिङै ना हमनाय आ हारसिङै ना हमनाया जाहैबाय आ सासे आइजोआ गामिनि दैमा बा जाम्फैयाव बा दंग'फोराव औवाजों बानायनाय जेखाइ खबाइखौ लानानै गाव हारसिंनो ना गुरनो थाङो आरो नाखौ दांग्रोमनानै लानानै फैयो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय हानजायारि एबा दोलोआारि जायखौ सानैनिफ्राय बांसिन द' स्नि दाइनसिमहालागै लोगो नांनानै गोथौ बिलो बा गोथौ दैमायाव जाय दैया जेरबसे बा जानजिसे जायो। बे दैमायाव थांनानै मुस सारि बा दरा लानानै बेयाव गोबां बिबांनि ना माने खौ नुनो मोननाय जायो। नोंथां ओ गोबां ना मोनबोयोब्ला ओ बर' आइजोफोरा जोंनि ओनसोलाव ओ फार्आवनो मैथाजों संनो ओ जागायो बा मासे सासे समाव फ्रायबो जानायखौ नुनो मोनो आरो फिसा फिसा ना मोनोबा बेखौ बाथोन देनानै जानाय बा मेनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं जानानै ओ नांगौसेबां जानानै आग्लायनाय नाखौ बर'फ्रा थिनानै जानायनिबो हुदा दङ नोंथां। जायखौ माब्लाबा समाव खामानि मावनानै ओ दैमाफ्राव थांनो सोलाबाब्ला बे नाखौनो फोराननानै दोननाय नाखौ थारुनजों बा सबायजों जायखिजाया ओंख्रि ओ मिलायनाय मैगंजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो बांद्राय ना मोनोब्ला ओ मोनसे हुदाबो दं ओ हाग्रानि मैगं थास' बुग्ला होननाय मोनसे थास'जों ना गोरानखौ उवालाव देनानै हासुं बा भयामाव सोनानै दोननानै नै दान बा थाम दाननि उनाव बेहाय बेखौ जानायनि हुदा दं। आरो बे ओ जानाय हुदाखौ नाफाम होननानैबो नों मिथिनो हायो। आरो नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ? नाफाम खौ ओ आथिखालाव बर' बर'नि जाग्रा दोरोङारि ओ जि आइ जि आइ टेक मोन बाय होननानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नोंगौ।
ओ। नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफाम बानायनायनि हुदा दंना गैया? नोंथाङा एसे बे फोरमायनो हागोन नामा?
थ' ओ गोबां सुबुंफोरानो बा गोबां न'खरावनो नाफाम बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां मा रोखोमै बानायो नोंथांमोननि आथिखालाव एसे नोंथाङा मिथियोब्ला बुंनो हागोन नामा?
औ दिनैसिम आङो गावनि आखाइजों बानायफेराखैब्लाबो आङो बानायनायखौ नुदों, नुनायखौ आं नोंथांसिम फोरमायनो सानदों। दिनै जोंहा गिबियावनो नाखौ ना नाफाम बानायनायनि सिगां जों नाखौ लाग्रोनांगोन, बा नाखौ बबेयावबा गुरनानै बा फिसिनायखौनो हमनानै जोङो बेखौ गिबियाव फोराननानै लाग्रोनांगोन मोजां रोखोमनि फोराननांगोन। जायखौ जोङो ओ। नाफाम बानायनाय नाफाम बानायनायाव मोजांसिन जाहैयो दा बेखौ जोङो नाफाम बानायनायाव जा माखासे आदब आरो खान्थि थि बाहायनाय जायो। आरो माखासे जोंहा आइजेंनिबो गोनांथि। जायो दा जोङो बेखौ औवानि मोनसे हासुं दाननानै लाग्रोनाय जायो गिबियाव दा बेयाव जोङो ना ना फोरानखांनायनि उनाव ना फोराननायखौ जों बेयाव ओ। हासुङाव सोनानै बेनि अ बेनि अ जाय फारसेथिं खुला थागोन ना बै फारसेथिं जोङो थालिरनि बिलाइ बा थास' बिलाइजों बेखौ खोबथेनानै मोजाङै खाथेनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो अराव अ गोबाव सम सावनानैबो जोङो दोननांगो जायो। आरो बेखौ जों सावखांनायनि उनाव बेवहाय बेखौनो गोबाव सम जोङो बेखौ से दाननि से दाननि उनावबो जोङो जानो हायो। आरो बेनि जोङो। औ गोबाव जेसेबांनो गोबाव दोनगोन एसेबांनो जोंहा सुवादा साबसिन जागोन आरो।
नंगौ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'सै नामा।
दे नोंथां।